औ औ औ गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन मोनानि एबा हरनि गाहाम बावहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरफिनबाय
औ ओ अब्ला आं नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबैयानो जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां।
औ हागोन नोंथां सावरायजागोन।
औ अब्ला नोंथाङा जे बैसागु फोरबोखौ माबायदि फालियो नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन दा ओ बैस सागो फोरबोखौ जोंहा मोननै बाहागो खालामनानै लानाय जादों आरो आरो मोननै बाहागोआव जोंहा मा फालिनाय जायो आरो जोंहा औ मोनसेया जाबाय मा जोङो मोसौनि बैसागो हिसाबै फालिनाय जायो आरो मोनसेया जाबाय मानसिनि बैसागो हिसाबै फालिनाय जायो दा जोंहा मोसौनि बैसागोखौ जोंहा गिबि बैसागो होननानै साननानै बा गिबि बैसागो महरै लानाय जायो आरो मोसौनि सानखालि जोंहा गिबियाव फुङावनो सिखारनानै मोसौखौ जोङो साखाथिनि फुख्रि बा जोङो दंग बा याव लांनानै थुखैनानै लाग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव जा जोंहाथ' मोसौखौ थुखैनाय लोगो लोगो जोंहा मानसियाबो दुगैखायो बेखौ जोङो जोंबो खालामबोदों आरो जों बेनि उनावहाय मोसौखौ थुखैखांनानै लाबोनानै जोंहा मा मोसौनि गोदोनायाव माला गाननायनि बै सान खालि जोंनि जि मोसौनि थाखाय जि गाहाम मोनसे मोसौआ जाहाथे जेबो बेमार आजार जाया बेफोर जेबो माने खैफोद आफोदाव गोलैया बेनि थाखाय जों फुजाबो होनाय जायो दा बेयाव जोंहा मा माखासे फिथाइ सामथाइ बा मैगं थाइगंबो जों बाहायनाय जायो आरो जेरैहाय जों मा फान्थाव लाव खुमब्रा आरो जोंहा देग थाराय गाज्रि बेफोरबायदि गोबां बाहायनाय जायो आरो आरो बेखौ जोंहा मा फिसा फिसा हाना लानानै मा मोसौनियाव माला गानहोयो आरो मोसौ गलियाव बेखौ खानानै दोननाय जायो आरो औ बेबायदिनो जोंहा बै फुजा होनाय समावहाय जोंहा मा मोसौनि मोसौनि थाखाय जोंहा मा सल' खननायबोदों आरो माखासे दा बेखौ आं गोसोआव गैया थेवबो खोनादों आरो जेरै लाव जा फान्थाव जा बेबायदिनो
औ-औ
आरो जोङो मा बै सानखालि जोङो मोसौखौ लावथिजों बुवालासेनो जोङो मा दिग्लि लिथि बिलाइजोंसो बुनाय जायो आरो आरो जोंहा मा बै सान खालि मोसौखौ जोङो ओ जोङो गुबुन सानफोरबायदि जेरै जों खानानैसो गांसो जाहोयोमोन नालाय बै दिनखालि जों मा बेखौ उदाङै हगारनानै होनाय जायो आरो
औ नंगौ थारैनो
ओमफ्राय जोंहा मोनाबिलि समावहाय मोसौखौ जोङो लाबोनानै जोङो बेखौ गोजाम फागाजों सायालासिनो गोदान फागाजोंसो खानाय जायो आरो जोङो आरो जोंहा मोनसे थालांदों ओ जोङो बैसानखालि मा जोङो बा सारायनिफ्राय हख'नाय हांगार बा खान्थालनिफ्राय हख'नाय हांगारखौ लानानै जोङो बेखौ ओ थावजों गलायनानै ओ थालिर थालिर जोङो थालिर जायखि थालिर गांखं बेखौ दाङो मोनथाम दाननानै लानानै बे हांगाराव थुनानै जोङो मोसौनि मोदोमाव फुननाय जायो आरो। जाथे मा ओ मोसा लख्रानिफ्राय बे मोसौआ बारग'यो जोङो बेनि थाखाय बेखौ फुननाय जायोमोन आरो।
औ
जाहाथे बे जों मोसौखौ उदां हर होनाय लोगो लोगो बे हाग्रा बंग्रायाव थांगोन नङा होनब्ला गांसो जानो दा बेबायदिनो मोसौनि सानखौ जों फालिनाय जायो। आरो जोंहा बे मोसौनि सानखालिनो लो मोनसे खाजा जानाय जायो आरो जायखौ जों जौसे सेथा बिदनि आ मैगं बुथुमनानै बे खाजाखौ जानाय जायो आरो जाहाथे मा जों सुबुं माहारियाबो जेबो बेमार आजाराव फोराव गोग्लैया जेन बेनि थाखाय जों बे जौसे से बिथता मैगंखौ जों बुथुमनानै खेबसेयैनो संनानै जानाय जायो आरो दा बेनिफ्राय जोंहा मोसौनि बैसागोखौ फालिखांनायनि अखानायै जोंहा मानसिनि सान हिसाबै फालिनाय जायो जायखौ जों मानसि बैसागु बुंनाय जायो आरो दा बै सानखालि जों फुङावहाय फुङावनो सिखारनानै गावखौ गोथार खालामनायजों लोगोसे न'खौ गोथार खालामनानै दुगैस्रां लोबस्रां ओ बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि बाथौ थानसालि बा बा जोंनि बाथौसालिखौ आ जोङो गोथार खालामनानै आरो बैयाव जों आलारि बाथि धुब धुना सावनानै जोङो फुजा होनाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा मा फुङावहाय फुजा होखांनायनि उनावहाय आलारि बाथि लगायखांनायनि उनावहाय जोङो मा न'खरनि न'खरनि जोंहा गथ' गथाया मा बिमा बिफाखौ खुलुमनानै जोङो मा बोर लायो। यो आरो जों मा बिमा फोरखौ मान होयो जोंनि गेदेरखौ बा जोंनि उन्दैखौ जोङो मान होलायो गेदेरा उन्दैखौ गेदेरा उन्दैनो बोर होयो उन्दैया गेदेरखौ मानलालायो बै बेबायदि हाबाफारि जोङो लानाय जायो आरो आरो बेजों न'नि अनगायैबो जोंहा मा जोंनि गामिनि आ आर'जसालि बा थानसालिफोराव जोङो ज' जानानै बिदिनो उन्दैया गेदेरखौ मान लानाय गेदेरा उन्दैनो बोर होनाय बेबायदि हाबाफारिखौ जों लानायखौ नुयो आरो जों लानाय लाबोबाय थादों आरो
औ नंगौ।
दा बेबायदिनो बै सानखालि बेबायदि हाबाफारि लाखांनायनि उनावहाय जोंहा मा बे मोनसे गामिनिफ्राय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' ग थाय ज'नो मा जोंहा बैसागो मोसानो बा बैसागो मागिनो ओंखारबोनाय जा जायो आरो दा बेनिफ्राय जोंहा बेबायदिनो बैसागो रंजानाय हाबाफारिखौ जों स्नि सानसिम लाखिनाय जायो आरो।
औ
बेनिफ्राय जोङो मा ओ जोङो बेबायदिनो ज' ज' बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय ओ बेबायदि बैसाग गो मागिनायाव जों आ माखासे जोंनि ओ हारिमुनि द्रेसबो गाननानै गाननानै मोसानाय जायो बा मागिनो थांनाय जायो नङा होनबा नोंथां आरो जोंहा बेबायदिनो जोंहा बे मागिनानै मा जोङो माइरं फैसाब बेबायदि जोङो जा अननानै हरो जों बेखौनो लानानै फैनाय जायो आरो दा बेखौ जों मागिनानै मोनबोनाय जों फैसा बा रां आरो जोंहा माइरं बेखौ जोङो मा ज' खालामनानै जोङो आरो ज' मोसाखांनायनि उनाव बा मागिखांनायनि उनाव ज' जानानै जोंहा मा ओ जोङो बोथिसे जमा खाना जायखौ बुङो जों खाना बा जोङो जामुं जानाय ओ जथुम गासे जोङो मा जानाय हाबाफारि लानाय जायो आरो जेब्ला जोङो बै सागो मोसाखाङो दा बेबायदिनो जोङो जोंनि जि रंजा रंजानाय सान जोंनि बैसागो बैसागो फोरबोखौ जों बेबायदिनो फालिनायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो खालामबोबाय थादों आरो दा बेनि सोमोन्दै नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन थारैनो नोंथाङा सम नोंथाङानो गोबां बाथ्रा बुंलांबाय नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो नोंथां बुंनाय बदिनो जोंनि जि ओनसोलावबो बिब्दिनो फालिनाय जायो आरो नोंथां जे जोंहा नोंथां बुंनाय बायदिनो
औ
बैसागु खौ मोननै बाहागोआव खामदों नङा होमबा नोंथां जि गिबियावनो जोहा मोसौ बैसागो आरो बेनि उनाव नैथिया जाहैबाय मानसि बैसागो दा नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंहा गिबियाव बा मोसौ बैसागु खौ जोङो सैथो सैथो दाननि जोंहा जोबथा सानखालि जोंहा फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां औ औ बेबायदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंहा गिबियावनो मोसौफोरखौ जोंहा थुखैनो एबा दुगैहैनो थाखाय ओमफ्राय जोंहा दैमा एबा खाथिनि जि दै दंग बायदियाव जोंहा लांनाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
आरो नोंनाय बाय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बेयाव जोंहा गोबां नांगौ मुवा बेसादफोर नांगौ जायो जेरै दिगिलिथि बिलाइ थाराय लाव फान्थाव खुमब्रा बेनि उनाव रायदों बिलाइ बिदि आरो नोंथां औ औ आरो नोंथाङा दय बुंदोंमोन जि जोंहा मोसौ थुखैनायाव जि मोनसे मा होनो बेखौ मेथाइ दं होननानैना
औ नंगौ जोंहा
बेखौ माने आंबो एसेबां एसेग्राब बारा मोनाव गैया होनना एसे ससे दङ आरो ना जायखौ माने
औ
आं एसे बुंनोसै आरो नोंथां जायखौ जोङो जेरै लाव जा फान थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नों जागोन हालुवा गेदेर बिदि बुङो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
ओ बेबायदिनो जोंहा बेबायदिनो आरो जोंहा नोंथां बुंनाय बायदिनो जे जोंहा जि न'मा न' संनाय ओंखामनि जि एबा खान्था एबा सारायनि जा हांगारखौ फोननाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङासो बुंबाय जे जोंहा बे फोथाखौ फोननायनि जि नियम दं मानो होनोबा जोंहा जे बि सानखालि जोंहा मोसौखौ उदाङै हेगारना होयो नालाय नोंथां औ जाहाथे बेबायदिनो मोसा एबा सियाल मुफुरफोरा जाहाथे बिसोरखौ नुना बागदावथों एबा जानो हाया बेनि थाखाय
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नोंथां
आरो जोंहा मोनायाव माने मोसौनो जोंहा सि गोदान जायखौ जों फागा बुङो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बेखौ माने जोंहा मोनायाव खानो थाखाय गिबियावनो ओ मोसौखौ माने मोसौनो गानहोनो थाखाय जों गिबियाव दालायाव लाइ गांसे आरो गय जरा फाथै जरा बायदि आरो जोंहा बायदि बुट प्रसादबो लाना जों माने मोसौखौ फाथैजों बरायनानै गलि सिङाव सोनाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ औ बेनि उनाव बेबायदि बराय खांनाय उनाव जों माने बिसोरनि जि जों लाबोनाय सि गोदान जायखौ जों फागा बुङो नालाय जों माने बेखौ गानहोनाय जायो आरोना नोंथां
नंगौ नोंथां
औ बेबायदिनो जोंहा बे सानखालि जोंहा मोसौ बैसागुखौ फोजोबनाय जायो
औ नंगौ नोंथां
आरो बिनि उनाव नोंथाङानो बुंनाय बायदि जोंहा बिनि अखानायै जोंहा मानसि बैसागु नालाय बेयाव माने जोंहा बोसोर बे सानखालि माने जोङो बैसागुनि से खालार खालिखौनो अब्लासो जोङो बोसोर गोदान होननानै सान एबा हमना लानाय जायो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो जोङो बे सानखालि जों माने मोसानो थांनायनि आवगोल एबा आवगोल जों माने गो जोंनि जि गोदोर बा जोंसे मान गोनां जायो आबौमोनखौ माने जोङो आर'नाइ गांसे लानानै मान बावनाय जायो आरो नोंथां औ औ आरो जोंहा बैसागुखौ स्नि सान खुङो बेखौ नोंथाङाबो मिथिगौ नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां
औ बेबायदिनो जोङो स्नि सान मोसानानै जि मोननाय रां बायदिखौबो जोङो एबा माइरं बायदिखौ जों माने गामिनि थान एबा दुब्लि फोथाराव जों माने जायगा लानानै जोङो माने जाय जाय मोसानो थाङो जेरै जोंहा गामिनिफोरजों थांफायो नङाब्ला जोंनि जि लोगोफोरजों थां बायदि आरोना नोंथां जों मानो जों माने जि जि मोसानायाव जि जोंहा जि जेनेबा बेनि आवगाय जोंहा जे नायनो हायि एबा सैलायि थायो नालाय नोंथां खानोसिया औ माने बिदि बिदि बे गोदान बोसोराव बिब्दि दाजाथों बिदि होनानै माने जोंहा मोखां नायलाय नायलाय माने मोनसे लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ आरो नोंथां आं खोनानो मोननाय बायदिब्ला जोंनि जि आगोल एबा गोदो माने जोंहा बेबायदि बैसागुवाव माने दान मोनसेयालासे खुङोमोन होनना खोनदों आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ आरो जोंहा बेयाव